औ खोनादों नोंथां औ। दङ बिदिनो नोंथां जिरायनानै दङ।
अ जाखांबाय नामा नोंथां?
जानायाथ' जाखांबायमोन नोंथां।
मा ओंख्रि?
ओंख्रिया जोंना सबायजों दाउजोंसोमोन नोंथां।
अ गोथावआनो माथो।
गोथावआनो औ नोंथां।
औ
औ
नोंथाङा फ्रि दं नामा?
फ्रियाथ' फ्रियानो नोंथां।
अ फ्रि दंबा आं नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सोलायनो नंदोंमोन नोंथां।
अ जागोन नोंथां।
अ गायनाय फुनाया जोबबाय?
गायनाय फुनायाथ' बिदिनोसै नोंथां गायखांबायानो होनदो देग्लाय अखाया मा होनो थाब हादोंना। बिनिखायनो गायखांबाय आरोना औ ओमफ्राय नोंथांमोनालाय?
जोंहा गायनोनो मोनाखै नोंथां।
अ बेसेथो बुरजा गायखो?
हो हो?
ए बेसेथो बुरजा गायखो होनदां।
गैया खावसेयानो गायनो मोनाखै बिगानै बिगाथामल' दैयानो गैयाना।
अ बिदिसो आरो ना होनबा।
औ औ
अ अ अ
अ नोंथाङा फ्रि दंबा आङो नोंथांजों रायज्लायनोसै नामा?
जायो नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथांजों मोनसे टपिक लानानै रायलायनाय जाथोंसै
औ औ औ
अ बिदिब्ला नोंथाङा आथिखालाव जे मानसिफ्रा गोबां निसा बेसाद लायो बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो?
बिनि सायाव आर ना फंनैसो बुंस आंब बिबा नोंथां।
अ अ जागोन दे
जोंहा आथिखालावथ' बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा निसा बेसाद लानाया जों माने गोबां बांनायखौ नुनो हमबाय आरोना नोंथां। औ मानो होनोब्ला आथिखालावहाय जोंहा मा निसा बेसाद लानाया माने बैसोजों रुजुजायै बायदि नुनायखौ जों मोनबाय आरो माने जों आथिखाल समावहाय माने निसा बेसाद लानायखौ माने गोबां उन्दै सुबुंफ्रानो माने उन्दै बैसोनि सुबुंफ्रानो जों निसा बेसाद लानायखौ नुनो मोनसै खोनादों ना नोंथां औ। औ आथिखाल मुगायावथ' गेदेरफ्रा बांसिनानो माने निसा बुस्थुखौ लाबावला माने बिसिनि माने जिदाइन बोसोरनि उन्दैसिन बैसोफ्रासो बैसोनि सुबुंफ्रासो माने जों निसा बेसाद लानायखौ नुसै आरो।
औ औ।
औ जायनि जाहोनावहाय बिसोरो माने उन्दै बैसोआवहाय निसा बेसाद बुस्थु लानानै बिसोरो माने आथिखाल मुगायाव फरायनाय लिरनाय बायदि हाबा हुखाफ्राव माने जों बांद्राय गोसो होनायखौ नुनो मोनलिया आरो ना दानि जुगनि माने गथ गथ'फोरखौहाय बिसोरो मा बांसिन माने माने निसा बेसादनि सायाव माने गोलैसोना थानाय जाबाय आरो बिसोरो माने ओरैबायदि जाहैबाय माने बिसोरो निसा बेसाद मोनजायाबानो सानसेयाव सोरबा बायदिया थानो हायै बेफोरबायदि अबस्थाखौबो जों नुनो मोनबाय आरो
औ
औ आरो आथिखाल मुगायाव जों नुनो मोनबावदों खम बैसोनि सुबुंफोरा माने निसा बेसाद लानानै बिसोरनि मा महर मोखांफोरखौ माने थाब बोरायनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोन्दों आरो जों माने बयबोथ' सिनायखायो नोंथाङाबो सिनायगोन जानो हागौ निसा लाग्रा सुबुङा माबायदि जायो। बिसिनि महर मोखां आखल आखु बैफोरो माबायदि जायो।
औ
औ बेबायदिनो बिसोरो माने निसा बेसाद लानानै गोलैसोलांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिदिनो बिसोरो निसा बेसाद लानानै न'खरनि फारसे माने जेबो साननो रोङै बिमा बिफानि फारसे जेबो साननो रोङै फरायनाय लिरनाय गैयै बायदि जानायखौ जों माने आथिखाल मुगायाव बांसिन जानाय नुदों आरो। बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि मा होनो जोंनि समाजावनो नुनो मोनो। आथिखाल मुगायाव बबेबा दाबसे जायगायाव माने सिं जायोब्ला एबा अबेबा माबा मोनसे सेन्टाराव थाङोब्ला नुनो मोनो उन्दै बैसोनि गथ'फ्रानो मा सिगारेट बिरि थांखु जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिसोरो माने बैफोरबायदि जानानै लोंनानैनो बिसोरो माने गाव गावनि जिउखौहाय माने बरबाद खालामलांसै आरो बेबायदिनो बिसोरो बिदि निसा लायै लायैनो उनावहाय माने जौगानो हायै जायो आरो।
औ औ
औ बेबायदिनो माने बिसिनि मा गावजों लोगोसे जे बिमा बिफा आरो न'खर फोरा माने गोलै सोंलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो खोनादों नना नोंथां
औ औ औ
औ बेबायदिनो बिसोरो समाजावबो निसा बुस्थु लानानै माखासे मा होनो गाज्रि हाबाफोर मावनानै बिसोरो मा गाव गावखौनो माने सोद्रोमथि गैयै एबा मा होनो मान सनमान गैयै खालामना लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो
औ औ
आथिखाल मुगायाव माने निसा जिराद लानायनि थाखायनो बिसोरो मा राव खौबो माने मान होनो रोङै जालांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिसोरो मा उन्दै बैसोनि सुबुंफ्रा बांसिनानो मा निसा लानानै बिसोरो माने गावनिफ्राय देरसिन उन्दैसिन सिनायनायखौ जों माने नुनो मोनलिया आरो हानद्रेदआव जों बुंनो थाङोब्ला सिजौआवहाय गुजि जौ खोन्दोआनो माने उन्दै सुबुं होनना बुंनो हायो जोङो माने निसा लानायाव आरो मानो होनोब्ला जों नुबाय थाखायो सानफ्रामबो माने जोंनि साखाथि फाखाथियावनो थानाय गथ'फोरखौहाय माने माबायदि निसा लायो बेबायदि आरो अब्ला नोंथाङाबो बै फोरनि सोमोन्दै माबाफोर फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां? औ औ
थां निसा होनोबाथ' जों गोबां निसा दङ जोङो निसा होनोबा जुमाय ल' होनो हाया नङा होनबा जेरै नोङो जानाय लोंनायनि सोरबा अबबा बेरायनो लुगैनायनि निसा बिदिनो सोरबा माबा मबाइलनि निसा गोबां दङ आरोना। बेनि गेजेराव आं जौनिखौनो बुंग्रोसो नामा नोंथां! जेरै- जौ होनोबाथ' जों बयबो मिथिखायो जौ लोङोबा न'खरा माने मोनसे न'खरा गोबां दंस' जानायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनगासिनो होनोमबा ना
औ
उम जेरै जौ लोंनाय बिदिनो सिगारेट सोबनाय थांखु जानाय बिदि देनद्राय सोबनायजों आथिखालाव मा होनो बे निसा बुस्थु नोंथाङा होननाय बदिनो बै निसा बुस्तुखौ जों माने ओरै उन्दै थाखोनि मानसिफ्रासो जों बांसिन लानायखौ नुनो मोनदों आरो
औ नंगौ नंगौ नोंथां
उन्दै थाखो होनना बुङोब्ला जिदाइन बोसोर बैसोनि उन्दै बैफोर गथ'फ्रासो आथिखालाव मा खालामनो हमदों निसा होननाय बुस्थुखौ बांसिन हमदों लोंनाय जानाय बायदिफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो जेरै- बिसोरो देनद्राइद जानाय द्रागस जानाय बां सोबनाय बैफोरखौ लानानैनो माने दानि जुगनि गथ'फोरा गोबां जों खहा जालांनायखौ नुनो मोनदों आरो ना जेरै-माब्लाबा जों नुयो आथिखालाव दाथ' गरम बोथोराव अबेबा हाजो सेरफां दैमा बेफोरनि जिङाव थांनाय बिसोरो निसा बेसाद खौ लोंसै बाहायसै बेहाय कन्ट्रल लायनो थाखाय बिसोरो जाहोनाव माब्लाबा बाइक एक्सिडेन्ट कार एक्सिडेन्ट जानानै थैनायफोरखौ जों नुनो मोनसै आरोना बिनि अनगायैबो जोंहा गुबुन मोनसे निसा थालायबाय मबाइल मबाइलखौबो जों मोनसे निसा होनना बुंनो हायो जेरै- जों मबाइलखौ साम फ्रामबो जों नायबायानो थानाय जायो बेजों जे जों मा खहा जालांदों जों बेखौ रावबो बुजिस'नो हाया आरोना। जों मान सि गिदिराथ' बादहो जों उन्दै उन्दै गथ'फोरानो गोबां मबाइलनि निसा जानायखौ जों नुनो मोनसै आरोना मा जादों जों दानि जुगनि गथ'फ्रा माने उन्दै समनिफ्रायनो मबाइल थुनाय नायनायजों लोगोसे एसे हुदा बाय जालांबाय जेरै मबाइल मोनाबा नोंसोरो थानो हाया बैफोरबायदि आरो दा जों बैफोरबायदिखौ गोजानाव थानांगौबा जों बिमा बि बिफा नखर गारजेन गिदिर गोलावफ जों सांग्रां थानांगोन आरो ना। नङाबा जोङो बैफोरजोंनो इयुनाव दंस' जालांनो हागौ। आरो जेरै जौ लोंनाय जौ लोंबाबो जों बयबो मानसियाथ' बांसिन जुमाय लोङ जों लोंबाबोना नाथाय जोङो बेखौ कन्ट्रल लानो हांगोन आरोना। जाय मानसिया कन्ट्रल लानो हाया जौ लोंना बैफोरबायायदिनि न'खरानो सिलिंखार जानायखौ जों दासिमाव नुबोगासिनो आरो बांसिन मानसियानो सोरबा बैसो जायियावनो सासे हिनजावा रान्दि जानांनाय गथ' गथाया बिदिनो मावरिया जानांनाय बैफोरखौ जोङो गोबां नुनो मोनसै आरो आथिखालाव
औ नंगौ नंगौ।
थिग बेफोरबायदिखौ जोङो बयबो बिदिनो खौसे जालायनानै जों बैफोरखौ गारहोनांगोन आरो जों बिदिनो अबा अबेबा मालाबा सांग्रांथि मेल लानांगोन गिदिर गोलाव सुबुंफोरखौ हांख्रायहरना जों बैसो बैफोरनि फारसे सांग्रां थि होनांगोन बैफोरनि फारसे जों सांग्रांथियाबा जों इयुनाव माने अलखदाव गोग्लैनांगोन आरो बैसोर बायदि निसा बेसादफोरजोंनो मा खालामनांगोन जोङो जा ख्रेबजोबलाय जालांगोन आरो
औ औ।
नोंथाङाबो बेनि सायाव माबाफोर बुंबावनो सानो नामा?
अ बिदिनो नोंथां जों नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा मा निसा बेसाद ला लानायनि थाखाय माने जोंहा मा आथिखाल मुगायाव जों नुनो मोनबाय माने उन्दै उन्दै सुबुंफ्रा माने बिराद गोगलैसोलांबाय आरो ना। बिसोरो माने बिसोरो गाव गावनि आख खलाखौबो माने दानानै लानो हायासै आरो बिमा बिफा थिनाय बायदि खामानिफोरखौबो बिसोरो मा मावनायखौ जों नुनो मोनलिया। आरो बिसोरो मा फराय फरायनाय लिरनायावबो जों माने गोबां माने मा होनो बेखौ लासै जालांनाय एबा गोलै सोलोंनायखौ नुनो मोनसै आरो बिसोरो मा खालि माने निसा बेसाद लानायावल' माने जों नांथाबनायखौ नुसै आरो। आजिखालि जों नुखायो जोंहा मा जुमायनि अनगायैबो जोंहा मा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि सा बुस्थु लानायखौ जों बांसिन नुनो मोनसै जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा थांखु सिग्रिट बिरि बेफोरथ' जोंहा मा मोनसे खमनखा बियो बिनि अनगायैबो जोंहा आथिखाल मुगायावहाय गोबां माने गिदिर गिदिर निसा बुस्थु जेरै ड्राग बां फोरनि बैफोरखौ माने लानायखौ जों नुसै आरो आथिखाल मुगायाव। आरो बिसोरो मा बैफोरबायदिखौ माने बाहायदावनानैनो बिसोरो माने गोलैसोलांबाय आरो माने बिसोरो ओरैबायदि जाहैयो मोनसे सानसेयाव माने बिसोरो द्राग्स बेफोरबायदिखौ मोनाब्ला बिसोरो माने थांनानै थानो हायै बायदि एबा थानो हायै बायदि जानायखौ जों नुनो मोनसै आरो। आरो खोनानो मोनदों सोरबा बायदियाथ' बैफोरबायदिखौ मोनाबा माने थैनोबो नागिरनाय बैफोरबायदि अबस्थासिमखौहाय जों माने दिनैनि दिनावहाय मोननो हादों आरो मानो होनोब्ला जोंहा निसाबा लाग्रा सुबुङा बांबाय आरो माने औ जायो जायो दे नोंथां बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै औ नोंथां।
औ।